हेलौ
औ नोंथां
हेलौ
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों औ
हेलौ
औ हेलौ
अ खोनादोंना नोंथां अ नोंथाङा ओ मा खालामदो दा
औ नोंथां आङो दं ओरैनो जिरायनानै नोंथां नोंथाङालाय मा मा खालामगासिनो औ नोंथां
अ गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन मोना बिलिनि हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
औ औ औ औ आंबो नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ बावहरग्रो बाय नोंथां
औ औ
औ
दा नोंथाङा ओ बेयाव मानि सायाव रायलायनो सानदों
ओ नोंथां नोंथाङा मानि सायाव रायलायनो सानदों आं दैबाना नङा होमबा नोंथां दैबाना दैबानानिफ्राय जोङो माबायदि जोङो औ खोनादोंना नोंथां हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां
खोनादों ना हेलौ अ दा आङो खोनाबायना मोजाङैनो क्लियारैनो अ आङो दा माने आसामनि दैबानानि सायाव एसे सावरायजागोन नामा
औ हागोन नोंथां सावरायजागोन
औ
औ औ
जोंनिया आसामनि दैबाना होनोब्ला जोंनिया ओ जोंनि भारतनि गेजेरावनो मोनसे बांसिन गोहोम खोलैयो आसामाव जोंनियाव खोनादों ना नोंथां अ आसामाव जोंनियाव भारतनि मानावनो आसामाव जोङो बांसिन गोहोम गोग्लैनायखौ नुबोगासिनो बोसोरफ्रोमबो जोङो ओ अखा अखानि बोथोराव रायजोआव गिख्रंथाव सोमजिहोगासिनो जेरै ओ दैबाना जों गाग्लोबजानानै जोंनि सुबुंफोरा भुगिनांनानै दोङो सोरबाबा ओ न' थानो जायगा गैया
औ नंगौ नोंथां
जानायनि बायदिसिनानि जेंनायाव गोग्लैनांगोन
औ औ औ।
बे ओ बिनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि ओनसोलाव गोबां अखा हानाय हानायनि थाखाय जोंनि ओनसो सोलाव बे बायदि दैबाना सोमजिदों। आरो जोङो नुनो थाङो जोंहा आसामाव बांसिन ओ ब्रह्मापुत्र दैमा बेफोराव जोंनियाव बांसिन गोहोम गोग्लैनायखौ नुयो आरो बेनि दालाय दैसा दैमा फोरावबो जोङो गोबां बां ओ खहा जानायखौ जों नुनो मोनदों आस दै बानाजों। ओ बे बायदिनो आरोबाव जायनि जाहोनाव बियो गोबां माने हा फोरखौबो खुरख्लानानै ओ खुरख्लानानै मानसिफोरखौ गोहोमाव खोख्लैहोदों। ओ जेरैखि ओ गोबां ओ सुबुंफोरा ओ हानि खहायाव गोग्लैनानै थानायनि गावनि आंगो गामिखौ गारनानै खारनांदों सोरबा सोरबाया हा खुख्ला जानानै जिउनि राहाखौ खोमानानै लानांदों बेफोरदिनो गोबां जेंनायाव गोग्लै नांगौ जादों जोंनि ओ आसामनि दै बानायाव।
औ।
ओ बे बोसोर ओ बे दै बानायाव जोंनियाव ओ बोसोरफ्रोमबो
ओ लाख लाख सुबुंफोरानो गोहोम गोग्लैदों होनना जोङो ओ बुंनो हायो। मानो होनोब्ला जोंनि आसामाव जोङो नुबोबाय था नुबोबाय थादों नोंथाङाबो जेरै जेरैखि एसे बाबो मिथिगौ बेफोरनि बागै बे बायदिनो जोंनियाव गोबां ओ न' बां आबाद बायदि जिब जुनारफोरनि जोंहा खहा जानायखौ नुनो मोनदों। ओ बायदिसिना लामा दालां बायदिसिना फोराबो जोंनिया ओ खुख्ला लांनानै जोंनिया दैजों दै बानानि गेजेरजों जोंनिया खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनबोबाय थादों। नोंथाङाबोथ' बेफोरखौ नुबोखादों जानांगौ। ओरैनो औ बे बायदिनो जोंनियाव दै बानायाव जोंनियाव सोलोंथाइफोरनिबो जोंनियाव प्रब्लेमखौ नुनो मोनो। खहा जानायखौ जों नुनो मोनो सोलोंथाइफोराव ओ फरायसाफोरा थांनायनि दावबायनायनि ओ सोरबा ओ ओ खामानि मावग्राफोरा दावबायनायाव जों जेंनाखौ नुनो मोनदों। बेफोर बायदिनो ओ जिब जुनारफोराबो रैखाथि गैया जालांदों आरो। जायगाफोराव जोंनियाव बे बायदिनो आसामाव गोहोम गोग्लैगासिनो। गोबां गोहोम गोग्लैदों आसामनि दै बानाया जों खौ बे बायदिनो नाथाय बे दैबानाया माखासे मोज जां मोजांबो खालामनाय जादों बोरै मोजां खालामनाय जादों दों होनोब्ला जोङो ओ जोंनो बिसोरो आबाद फोथाराव जोंनो ओ हासार गथायनायखौ जों नुनो मोन नो। ओ आबादफोराव जोंनिया बेफोरनि दै बानाया लोमखांनायनि उनाव जोंनियाव गोबां हासारफोरा थालाङो थालांनानै बेनि जोहै जोङो ओ आबादफोरा जोंनिया मोजां जाबोनो मोजां जाबोयो। बेनि थाखायनो बेखौ जोङो मोजांखौ नुहुरो आरो बेबायदि बिदिनो साबसिन आबादाव माने जोंखौ बियो मदद खालामगासिनो आरो ना। दै बानाया फारसेथिं मोजाङाव साननो थाङोबा जोङो थोंजोङै साननो थाङोबा बेबायदि आरो नोंथाङाथ' बेफोरखौ नुबोबाय जादो नुबोबाय थादो जानांगौ नोंथां ओ दैब दैबानाजों जोङो बुहुद खहा जाबोबाय बेखौथ' जोङो सरकारा बो होबथानो हानायाव एसे उसुबिदा जादों आरो माने गोबां अखा अखा हानायनि जाहोनाव जोंनियाव दैबाना जादों सरखाराबो जोंनिया ओ मोजाङै ओ होजोबनो हायाखै सुबिदाफोर खौ जेरैखि अखा हानायनि जाहोनाव दै बानाया जाबोबायबा जों बेखौ बोथोरजों लोगोसे ओ भुगिनांनानै दोङो आरो
औ नोंथां खोनादोंना
बेबायदिनो गोबां ओ अखा दैबाना जानाय जाउनाव बानदो बानला बायनानै जोंनियाव ओ न'स लोमनानै जोंखौ ओ खहा खालामनायफोरखौ जों जोङो नुबोबाय थादों बेबायदिनो ओ
औ
जोबनायाव आङो फंसे बाथ्रा बुंनो सानो उम आरोबाव जोङो ओ जिउ धोन आरो आबहावाखौ रैखाथि खालामनो जोङो गासिबो मुखुबै बाहागो लानांगो माने दैबानाखौ जोङो बोरै होबथानो हागोन बेफोरनि हाबाखौ जोङो मावनो हायो बेफोरखौ जोङो
ओह
गाव गोसो जानानै मावनो हायो आरो आङो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांनिफ्राय आरोबाव साबसिन बुंनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाय
औ दा ओ नोंथाङा ओ बे खम समनि गेजेरावनो ओ बा बे दैबाना दैबानानि सायाव जोबोद मोजां - मोजां खोथा बुंलांबाय ओ दिनै दैबाना होननानै बुङोब्ला जोंनि साराब नाङावनो जोंहा दैबानाखौ मा मोनसे मोनसे गिख्रंथाव जाथाव जाथाय जायनिखि बियो बोसोरफ्रोमबो जोंहा मा खनले - खनले फैबाय थानायखौ जोङो दिनै आथिखालनि दिनावहाय जों नुसै आरो
औ - औ
दैबाना जानायावनो जोंहा ओ खायसे मा दङ गोबां जोंहा जेंनाबो दङ ओ बा गोबां ओ मुलाम्फाबो दङ बा गोबां खहाबो खालामो नङा होमबा नोंथां औ- औ- औ बेबायदिनो जोंनि जा दै बानाया जोंखौ ओ माबा खालामो जोंखौ हेफाजाबबो होयो आरो जोंनि खहाबो खालाम आरो स' बेनि सायावनो आङो फंनैसो बुंनो सानदों आरो नोंथाङा। औ औ दा नों नोंथमोननाय बायदिनो जोंहा ओ दै खाया जोंहा मा खालामो जोंनि खहाखौबो आं बुंनो सानदों आरो नोंथां
औ औ नोंथां बुंजागोन औ
गिबियाव जोंहा मा खालामो ओ खहाखौ होनना बुङोब्ला जोङो दैबानानि ओ बियो मा खालामो ओ जोंनि सारा आसा आसाम बा जोंनि बुहुम नाङावनो बियो मा खालामो मोनसे दोहौरि फायो दोहौ जानानै जोंहा फैयो फैब्ला जोंनि मा खालामो जोंनि गा गासैबो गामि ओनसोल फोराव मा जोङो जोंनि आबाद फोथार बा बायदिसिना जोंहा हाखर बा फिसारिं माखासे फिसारिंफोराव जोंहा मा गिदिर गिदिर नाफोर थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ।
फोर हाखरफोरखौ मा खालामो बे दै बानाया दैजों उसिफावनानै मा खालामो नाखौ खारहोयो अब्ला जोंहा बेवहायबो मोनसे जोंहा मा नुयो जोंहा खहा जानायखौ नुबाय जोंहा आरो नायनो थांबावोबा जोंहा मा होनो वो जोंहा खायसे आबादारिनि जोंहा मैगं थाइगं गायनाय बे आबादारिया जोबार ओ जोबोर ख आ खस्थ' खालामनानै बे आबादखौ मावो नङा होमबा नोंथां? स' अब्ला बे दै बानाया जोंहा मा खालामो गाैखौबो सिलिंखार खालामजोबो। स' जोंहा बेयावबो मोनसे जोङो ओ जोंनि खहा खालामनायखौ नुयो ना होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा खालामो बे दैबानाया जोंनि गासै जोंनि आसामावथ' बियो बांसिनानो जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बे दैबानाया जोंहा मा खालामो? उसिफाव जोबनानै जोंनि खायसे न' बां गासैखौबो सिलिंखार खालामनायखौ जों नुयो आरो। स' आरोबाव जोंङो नायनो थांबावोबा जोंहा खहा होनना बुंबावोब्ला मा नुबावो जोंहा खायसे मोजां मोजां हा फोरखौ जोंहा मा खालामो हासार गोनां हाफोरखौ बियो ओ खुलुम खोलैनानै हासार गैयै हा खालामलाङो आरो औ नंगौ नों हो आरोबाव जोंहा दा ओ जोंहा खहाखौ नायनो थाङोबावबा जोंहा गोबां खहा दङ जोङो दैबानानिफ्राय बा दो-दै ओइ बाना जानायनिफ्राय जोंहा गोबां खहा जायो बे खहाखौ आं दिनै फोरमायनांबाय नोंथांनि सेराव। आरोबाव जोंहा मुलाम्फानि सायावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा दंबावो आरो।
औ औ नों
दा मुलाम्फाइ गिबियावबो जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा जायो जोंनि ओ जोंनि थांना थानाय था सारियाव जोंहा मा खालामो सुबुं माहारिया गोबां दाखोर दालाफोर खालामो नङा होमबा? गोबां जोंहा दाखोर दालाफोर खालामो खायसे गिदिर गिदिर र्क कार खानाफोरा जोंहा मा खालामो गाज्रि गाज्रि ओ जिराजफोरखौ जोंहा बायजोआव गारहरो। स' बैफोरखौ जोंहा मा खालामो दै बानाया उसि खावनानै जोंहा गासैखौबो बियो लानानै थांजोबो आरो नोंथां। थांनानै बियो गासैबो जायगाखौ बियो मा खालामो साफा खालामजोबना होयो आरो। स' बेवहाय जोंहा मोनसे मुलाम्फा नुबाय। आरोबाव जोंहा मा नुबावो जोंहा खायसे ओ हासार गैयै हाफोरखौ जोंहा मा खालामो बेयो ओ दैया खायसे हासार गोनां हानिफ्राय जोंहा लाबोनानै माखासे हासार गैयि हायाव फुलुं खोख्लैनानै हासार गोनां खालामहोयो स' बेवहाय जोंहा मा गोबां आबाद जायो जोंहा नङा होमबा नोंथां जोंहा बेबो मोनसे जोंहा बेबो मोनसे मुलाम्फा आरो नोंथां
औ - औ नंगौ नोंथां
थांबावोबा जोंहा मा नुयो दाखोर दाला गारनायजों लोगोसे बेखौथ' साफा खालामखाबाय बे दैबानाया आरोबाव जोंहा मा खालामो खायसे गेसाव गोफुन बायदिसिना जेरैहाय जोंहा मा जायो नङा होमबा बे बायदिसिना ओ गोथै बायदिसिनाफोरखौ बेबो लांफाजोबो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां दा नोंथां जोंनियाथ' समाबो जाबाय। ओ नोंथांनिफ्राय आङो खोनानानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा सुंद' समनि गेजेरावनो मोजाङैनो फोरमायबाय आसामनि दैबानाया माबायदि जायो बे मोजाङैनो फोरमायबाय बेनि थाखाय आं नोंथांसिम ओ गोबां ओ गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय
औ औ औ नोंथां औ नोंथां खोनासं खोनादोंना नोंथाङा आङो बे जोबथियाव आं आरोबाव मोनसे ओ बुंनो थांबावदों आरो नोंथां जोंहा मा खौ जोंहा होबथानायनि राहाजोबो जोंहा नायगिरनांसिगौ आरो जोंहा दा जोंहा बेखौ होबथानो होनबा जोंङा माबायदि खालामनो हायो बेखौ ओ जोंहा ओ जोंहा मानि थाखाय जायो बियो गोबां माने ओ जोंहा ओ खायसे दैमा दंगल दंग' आरियाव जोंहा मा खालामो खायसे गिदिर गिदिर जोंहा जेसिपि बा बायदिसिना जोंहा हा लाबो अन्थाइ नांगौ बायदि जोङो थिखांना लायो स' बेफोरावबो जोंहा मोनसे मा जायो
औ औ नंगौ नोंथां
जानायनि दैबाना उसिफावनायनि मोनसे जाहोन जायो स' बेखौ जोंहा होबथानायनि गोबां राहा फोर दङ नोंथां
ओ जोंनिया गोबां राहा दोङो जेरै जोङो माथावरि होनानै बान्दो खोनानै जोङो बेखौ लाखिनो हायो माथावरि जोङो गोजौ गोजौ खोनानै बेखौ जोङो दैबानाखौ एसे होबथानो हायो आरो